हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों आ फाथो आबादनि बागै एसे सावरायनो सोलोंथाङनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना औ बिदिब्ला नोंथाङा बिदिबा नोंथाङा बुंलाय फाथो आबादखौ जों माबोरै बानायनाय जायो माबोरै खालामो
औ औ औ नोंथां गिबियावनो जोंनो फाथो नि थाखाय जोंनो फाथो बेगरनि गोनांथि जाग्रोयो नङा होमबा नोंथां औ जों बे फाथो बेफोरखौ बिदिनो हाथाय बाजारफोर फाननायखौबो जों बायनानै लाबो नङा होमबा ओ थिग बेबायदिनो फाथो आबादखौ जों मावनो थाखाय जोङो जा फोथाराव बे फाथोखौ गायगोन एबा फोगोन बे फोथारखौ जोङो बिदि मोजै हालेवग्रोना लानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ औ
बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो गोदाय जोंनिया मोसौजोंनो हालेवोमोन खिन्थु दा बिदिखौ नुनो मोनला दा ट्रेक्टरजोंसो हालेवो बिदिनो जोङो जेब्ला बे फोथारखौ हालेवखाङो अबब्लानिया जों बे फाथो आबादखौ जों सास्रो सासस्रो फैयो नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला खाङो अब्ला बे फाथोआ रजनथाइ बहाबा ओ हासार मोजां मोनब्ला बिदिनो दान मोनसे आरो बिदिनो हा मोजां नङाब्ला बिदिनो दान मोनसे खावसे लायो आरो नोंथां
औ औ
फाथोआ एसे जौवो अब्लानिया जों बे फाथोखौ माने एसे गेसेंबो खालामनो थाखाय जोङो बे फाथोखौ जोङो फुनानै मुथां मुथा खालामनानै जों हाथाय एबा बाजाराव फानो आरो नोंथां औ फाननानैबो जों रां आरजिनो हायो बिदिनो जोङो न'फोरावबो जों बे फाथोखौ जानो थाखाय खानानै लाबो बिदिनो जोङो थावफोरजोंबो एवना जायो बिदिनो आलुजोंबो एवनानै जायो आरो खायफा खायफाया बे फाथो बिलाइखौ मैद्रुबो जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ बे मै औ माबोरै माबोरै जानाय जायो माबोरै बानायो बेनि बागै एसे
औ औ बे फाथो बिलाइखौ जों जेनेबा थावफोरजोंबो एवना जायो आलुफोर होनानै नङा होनबा नोंथां
औ औ
खायफाया बेखौ जेनेबा मैद्रु जेनेबा दै रुनानै आलुफोर रुनाय जानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो
औ
औ थिग बेबायदिनो जेब्ला बे फाथोआ एसे जौबोयो जेनेबा फाथो बिलाइया जेनेबा रायो रायो अब जो बे फाथो बिलाइखौ खानानै बिदिनो न'फोराव लाङो लांनानै जोङो माबा मोनसे बस्था एबा माबा मोनसे आइजेंआव दोननानै जोङो सान्दुआव फोरानो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
सान्दुआव फोराननाय बे फाथोआानो अबब्लााना जों बेखौ नारजि होनना बुङो आरो नोंथां औ नारजि बुंङो जेब्ला बे फाथोनि जा बिलाइखौ जों खाना लाबोदों लाबोजोबो अब्ला बा जे फाथो बिफांखौ जोङो नानै एबा ससे हुनानै ज मुथा मुथा खानानै जोङो हाखर एबा दंग' एबा लङा फोराव जोङो सोमनानै दोनो आरो नोंथां बे फाथो बिफाङा बो बिफाङा सेवो। जेब्ला बे फाथो बिफाङा सेवो अब्ला जोङो बे फाथोनि बिगुरखौ जोङो बिदिनो जेनेबा जिरनानै जों बेखौ उम बिदिनो सान्दुआव लामना दोनो बिदिनो दान्द गायनानै बे सान्दुआव जोङो लामा दोनो आरो नोंथां। फाथोनि जेनेबा बेखौ बिगुरखौ जेब्ला फाथोनि दे ओ नि जे बे बिगुरा रानो अब्लानिया बे फाथो बिगुरखौ जोङो दिरुं हिसाबैबो बाहायो खायफाया।
औ बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा गोदो गोदाय मोब्लिबनि बिदि ओ मोब्लिबनि बिदि सुबिदा गैयामोन नङा होमबा नोंथां। जों गोदो गोदाय दं ओ साथिजों बिदिनो जोङो गोदो गोदाय बिदिनो फाथोनि दिरुंखौ जोङो बे साथि फोजोंनायावबो बाहायोमोन आरो नोंथां। बिदिनो खायफाया बे जा बिगुर ओ ओ बिगुर माबा जिरखांबाय बे बिगुर जहनानै जा फ बिफां थायो बिफां थायो बे बेखौबो बिदि सान्दुंआव फोरानानानै बेखौ खायफा खायफाया अरबो सुयो आरो नोंथां।
औ-औ
औ थिग बेबायदिनो दे नारजि बेखौ जोङो मैगं सङो बे मैगं संनायाव जों गोबां रोखोमै संजायो जों बिदिनो अमा बेदरफोरजोंबो संजायो बे खायसेया बिदिनो बे सयाबिन फोरजोंबो सङो आरो नोंथां आरो खायसेया बिदिनो नारजिफोरखौ जेनेबा बिदिनो ना गोरानफोरजोंबो फुदुंना जानायखौ आं नुदों आरो नोंथां।
औ
बिदिनो फाथो आबाद मावनानैबो गोबां मानसिफोरा रां आरजिदों आरो नोंथां।
औ-औ
थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव मोनसे नेम दोङ जे जे फाथोखौ जोंनि न न'खरनि मानसि रुंसारि एबा गामिनि मानसिफोरा रुंसारि जायोब्ला बे फाथोखौ जेनेबा जोंनिया दाहा होनायाव जोंनिया नारजि अरगारनाय नेम खान्थिया जोंनिया गोदोनिफ्रायनो दङ आरो नोंथां। नारजि अरगानाय नारजि अरगानाय नेम बुङोब्लाथ
नारजि हगारनाय नेम बुंबाथ बियो जोंनिया बे जा रुंसारि जालांनाय माबा। सुबुं बेजों जों सोमोन्दो एगारलायनायनि बिदि नेम होननानै बुङो आरो नोंथां।
औ-औ
औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो फाथो आबाद माबाददि मावो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो जों जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो ओ फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरै नोंथां नाङा बुंलांबाय दा दानि बावैसो फाथो आबाद खालाम थाखायथ जोङो बिदिनो हालेवग्रोना लानांगौ। नि उनसो जों बे फाथोखौ फोनानै होयो बेनि उनाव बे फाथोआ फिसा फिसा माने बिफां जायो बेनि उनाव बिदि गिदिर जालाङो आरो बि बिफाङा बेनि उनाव जों बेखौ उ बेनि माने गिदिर जाबाथाय बिनि बिफांनि रा बा राब्लाथाय बेनि बिफांनि बिलाइखौ जोङो खायो खानानै जोङो ओ खाना लाबोनानै जोङो ओ बिदिनो सान्दुंआव बेखौ फोराननाय जायो आरो।
औ।
फोरानो बेनि उनाव बिलाइखौ खाजोबो आरो खाजोबनानै जों बेखौ ओ फोरानो बेनि उनाव फोरान ओ रानब्लाथाय जोङो बेखौ माने बिराद गोरान रानब्लााथाय बेखौनो जों फाथो होन ओ ओ नारजि होनना बुंनाय जायो आरो।
औ।
गोरानखौनो ओ गोरान जानायखौनो जों न नारजि होनना बुंनाय जायो बेखौनो जोङो ओ बेखौनो जों संनानै जानाय जायो आरो नारजि जेरै नारजि नार्जिजों अमाजों बिदि संनाय जायो। आरो बे फाथो ओ फाथो बिफांखौ जोङो
औ नोंथां ओ नारजि ओ खौ जेनेबा मा मा जों संजायो नोंथाङा एसे फोरमाया होननो हागोन ना
बे फाथो ओ बे फाथो बिफांखौ जोङो जोबोद खामानियावनो बाहायनाय जायो जेरै
औ औ